हेलौ खोना-खोनादोंना औ मा खबर
नोंनियालाय मा खबर
अ मोजांथ उम मा ओंख्रि जानाय
ओंख्रिया दालि ओमफाय लेस्रारा फा- लेस्रा फ्राय ओमफाय गैला आरो नोंसोरनियालाय
ओ माबा ओ मा होनो अमा बेदरजों सबायजों मोन।
बा गोथावथार माथो ओंख्रिया
ओं ओमफ्राय मा खालामबाय दं दालाय?
ओरैनो दङ गरम बोथोर दालाय
ओ बोथोरफोरा बोरै
गरमथार बिरादनो माब
ओ ओ ओ आङो नोंखौ। हो?
नोंसिनिथिंलाय मारै
बोथोराथ थिगानो दं दा फुङावहाय अखादोंंमोन ओमफ्राय दा सान्दुं दुं दों बेनिखायनो बोथोरा मोजां आरो गरमबो नङा बारा गोजांनायबो नङा मोजाङानो ओमफाय नोंखौ खल हरनायनि जाहोना जाहैबाय। आं नोंजों रायज्लायनोसो सानदोंमोन ओ दावबायनायनि बागै मा सानो नोङो? गुबुन गुबुन जायगायाव एबा हादोरफोराव बेरायनो मोजां मोनो ना मोना बेखौ आङो सोंनो नोंखौ हरनाय जादोंमोन आरो। खल
औ औ
एसे फोरमायना होसाय
बेरायनायाथ दोंङो जेसे हायो बेरायबा मोजाङानो नोंनिनो गावनि थाखाय एसे बाबो एक्सपिरियेन्स मोनगोन बेरायनायाव आरो जायगाफोरखौबो नों बुहुद नुगोन आरो
औ
नोंथाङा अबायबाफोर थांखांबायबो नामा गोजान जायगायाव
गोजान जायगायावथ' थांफेरबाय जोंनि खाथियावनो गुबुन हादोर दं नालाय जेने बा खाथियावनो सिथाबनाय बेयाव थांबाय थानाय जायो आरो बेरायनानै माने आं सानोखि बेरायनांगौ बयबो बेरायनांगौ बे रायनाया मोनसे मोजां जों देहानि थाखाय बो जेरै जोङो सानफ्रोमबो एबा अफिस एबा स्कुल फरायनायफोरजों मुखुब जाना थायो ओ बेरायबाथ थाय माने जोङो गोसो एसे न'निफ्राय ओंखारनाय जायो ओ जोङो बेरायबाथाय दावबा गुबुन जायगायाव दावबायबाय बा बेरायबाथाय बे जायगानि बा बे हादोरनि बाथ्राखौ सोलोंनो मोनो गोदान गोदान मानसि लो गो मोनो ओ जोंनि ओ पास पार्सनेलिटियाबो मोजां जायो
औ
औ बिदि सानो आरो आङो
उम
ओमफाय ओ जोङो गुबुन जायगानि बिसोरनि ओ मा माबा सोलोंनो मोनो बिसनि जायगा खौ बिसिनि जानाय लोंनाय नाय लोंनाय औ बिसोरनि ओ जायगानि एबा मानसिफोरा बोरै गोदान लोगो बानायनो हायो गुबुन ज जायगानि ओं ओमफाय बेरायनाया जोंनि देहानि थाखायबो मोजां बेखौथ' बुंखाबाय आङो ओ
ओमफाय
जों टेनसनफोर जाबाय थायोना
औ औ औ
बेरायबाथाय बेफोर गैया जायो आरो ओमफाय जोङो बेरायबाथाय लोगोफोरजों एबा न'नि मानसिफोरजों ओ गोसोखां थि बानायनो हायो गोसोखांथि जामबुंआव ओ साफायना लानो हायो उनाव इयुनफोराव नायनो हायो गोबां दं आरो आरो जेनेबा जोङो बेरायनायाथ' न जेरै न'निफोरजोंबो बेरायनो फायो लो गोफोरजोंबो बेरायनो हायो नोङा बा ओमफाय बि फोरमाने बेरायनायफोरा ज' ज'यै बेरायनायफोरा जोंनि जिउआव गोबोवनि थाखाय ओ जोंनि ओ मा होनगोन गोसोआव एबा ओ खर'आव था-थायो आरो
औ औ ओमफाय नोंदि बुंदोंमोन खाथिनि जायगायाव थांखांबाय होननानै ओमफाय बे खाथिनि जायगा गायाव बेरायनायाव नों ओ माबायदि मोननाय गोसोफोरखौ जोनेबा ओ मालाय जायगायाव थांनानै नोङो माबायदि मोनहैनाय माबायदि थानाय जानायाव माबायदि बेखौ खोन्थानो हागोन नोङो
औ औ जेनबा जेनेबा एसे खाथियानो जायो नालाय गारि मथरजोंनो थांनो हायो आरो ओमफाय थांनानै ओ बिसोनि बिसोनि जानायफोरा आलदा जायो नोङा होमबा एसेबाबो आलदा जाखायो नङा होमबा गावनि जागान फाय गुबुन जागायाव बेरायनो थांबाथाय ओमफाय बिसोनि मानसि फोराबो मोजां बय बरायो गोसो गोरबोजों गावसोनि जायगायाव बेरायहैनाय फोर खौ आमफाय आं जि जाग याव बेरायहैदोमोन बे जायगाया माने हाजो हाजो हाजो हाजो आरो
उम उम
ओ ओमफाय बिनि मानसिफ्रा हाजोआवनो थायो फाय बिसोनि ओ बिसिनि कालसारफोरखौ सोलोंनो सोलोंनो मोनो मोनदोंमोन
औ
फाय जेनेबा मो आंबो गावनि जिउनि मोनसे ओ एक्सपिरियेन्स लादों आरो बेरायहैनानै
उम नोंथाङा बे मोनसे जायगायावल' बेरायबायना आरो बिनिफ्राय बिनि अनगा आरो बेलेगाव बेरायबावखांबाय नामा
औ औ बे बेरायनायाथ' जों गोबां बेराय नोङा होमबा
औ औ
औ बिदिनो बेयावबो बेरायदों गुबुन जायगाबो बेरायदों बिदिनो गोबां सोलोंथाइ लानो मोनदों जोङो जेरै ओ सोलोंथाइखौ जोङो फरायसालिनिफ्रायल' मोना बेरायबाबो मोनो बेरायनायजोंबो मोनो सोलोंनायखौ नङा होमबा ओ जिखौ जोङो फोरो ओ गोबां बाथ्रा एबा ओ खौनो जों माने फरायसालिनिफ्राय जोङो लाजोबनो हाया बेरायनानै बो लानो हायो नङा होमबा स सोलोंथाइयाबो जोबोद गोनांथि जोंनि जिउआव जोङो सोलोंथाइ गैयाबा गुबुन हादोर एबा गुबुन जायगायाव बेरायहैनो हाया नोङा होमबा जेनेबा सोलोंथाइ गैयाब बा जोङो ओ जानबुंखौ जों सालायनो रोङा जानबुं सालायनो रोङियाव जों माने टिकेटफोरखौ दान रोंनाय नोङा जेरै ओ प्लेन ट्रेनफोराव गाखोनो हानाय नोङा आरो जेनेबा बेनिखायनो बेरायनोबाबो जोंनि जिउआव सोलोंथाया एसे गोनांथि जायो नोङा होमबा नों मा होननो सानो एसे फोरमायना बुंसाय
ओ बेराय बेरायबाथ' जों गावनिनो मोजां थार बेखा नोंथाङा गावनो बुंखाबाय आरो ओ देहानि थाखायबो मोजां नों गावनो बुंखाबाय ओमफाय नों जुदि बेरायोबा गावखौनो गाव ओ मोजांबो मोनो आरो गोबां गुबुन गुबुन हादराव थांगोन ओ गुबुन गुबुननि जानाय लोंनाय थानाय बेफोरखौ जों नुहैनो मोनगोन जों बिसोरनि जायगायाव माबायदि जायो बेखौ जों नुहैनो मोनगोन गुबुन गुबुन जेनेबा नोंबो गावनि ओ जिउआव बिसोर बेसोरजों जों थाखाखांबाय होननानै मोनसे ओ गोसोखांथि जानानै थागोन आरो जों बे जायगायाव थांखांबाय बिनि जानाय स्टाइला बेबायदि होननानै जोंबो खोन्थानो हागोन मालायनो बे आरो आंनि साननाय
आङो नोंथांजों रायलायना जोबोद गोजोननाय मोनदों माने आङो जिखौ मोन मिथिया एबा रोङा एबा नोंजों रायलायनानै मिनथिबाय। आङो गासैखौबो मोनथिजोब गोन बे नङा माने आंनिफ्रायबो नों एसे मोन थिबाय
औ औ
आरो नोंथाङा गुवारै फोरमायना होदों बेनिखायनो आं बुजिबाय आमफाय मोजां मोनदों आरो नोङा होमबा?
औ औ आंबो जोबोद मोजां मोनदों नों नोंथांजों रायलायनानै
औ ओमफ्रायथ' नोङो बांसिन मा जायगायाव बेरायना मोजां मोनो?
ओ आंथ' बे हाजो हाजो हाला बेफोरखौ मो बिराद मोजां मोनो आरो बेफोरनि जायगायाव थांबा नों गोसोखौ मोजां ओ नों गोसोफोरखौ बिराद थाजिम मोनो आरोना। नों बेलेगजों बे गारि मथर थानाय जायगायाव थांबा नों एसेबाबो ओ मोजां बेयावबो थांजायो थाङोबो जोङो बिदियाव ओमफाय खिन्थु नों जेस बां मोजां फिल खालामा आरोना हाजो हालायाव थांबा नों गावखौनो गाव गोसोखौ गोसोखौ नों बिराद थाजिम मोनो आरो। नोंथाङालाय मा जायगायाव थांनानै मोजां मोनो?
औ जेरै नों होनदोंमोन नोङा होमबा? आङो आंबो बि बिदिनो हाजो हालाफोराव थांबा थांना एबा ओ दैसा सेर एबा दैमा सेर फोराव थांनानै गोजोननाय मोनो। थाजिम मोनो। गुसु बारनांबा देहायाव नोङा होमबा? जोंथ' म थर मथर आरि जानाय ओ थानाय जागायावसो थाया होमबा? न' खाथिफोरावनो गारि थांलाय फैलाय औ ओमफ्राय बिदिनो मोजां मोनो आरो बेरायनानै बयबो बेरायनांगौ न'ख हरनिजोंबो बेरायनांगौ लोगो फोरजोंबो बेरायनांगौ गासैजोंबो बेरायनांगौ दावबायनांगौ गुबुन गुबुन जायगायाव
औ
औ बे जोंनि अ गोद बेराय बा सिगाङावनो जेरै होनदोंमोन जोङो गोदान गोदान सोलोंथाइ सोलोंनो मोनो
औ औ औ
ओ मा होनो ओ नोंथाङा अबाव बेरायखो जेनेबा गुबुन हादोरफोर थांफेरबाय नामा?
औ थांखांबाय ओ एसे जोंनियाबो खाथियावनो जायो एसे गोजानानो जायो माने बारा खाथिबो नङा गोजानबो नङा आरो बेयाव थांखांबाय
औ औ औ मा मा मा सोलोंना फैखो नों बे जागायाव थांनानै बे मा नों जि जायगायाव थांदोंमोन बे मानसिफोरनि मा ओ प्राय मास लोंना फैखो?
औ जेरै जोंनि ओ आं सोलोंना फैनायानो जादों माने जोंनि जानाय स्टाइलजों बिसिनि जानाय स्टाइला बुहुद ओ होमबाना जों बिसिनि जानायनि माबाखौ मिथिबाय जेनेबा बिसोर माबायदि जायो थायो बिसोरखौ मिथिबाय बिसोरनि थानाय स्टाइलफोरखौ नुनानै ओ नुबोनानै बुहुद मोजां मोनो जों बिसोरखौ बिदि जायो लोङो होननानै मिथिबाय बिसिनि फ्राय आरो बुहुत सोलोंनाय रायलायनानै बिसोरजों बुहुद माने नोङो बिसोरजों रायलायनानैबो बिसिनि जायगायाव बेरायनानैबाबो बुहुत मोजां मोनदों आरो
औ औ दे बिदिबा नोंथां नोंथांजों रायजलायना बिराद मोजांबाय आं नोंथाङा बिराद मोजाङै फोरमायना होदो बा गुवारै फोरमायना होदों आंनो
औ औ आंबो बुहुद मोजां मोनदों नोंथांजों रायजलायनानै औ दे होमबा नोंथ
दे गोजोननाय थाबाय‌।
औ औ दे